ओ बन्द'खामनाय बन्द'खामथ'नाय र'नाय हेलौ र' होमबा दोनथ'लाइ मा हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा औ हेलौ
खोनादों दे
अह जोंनाथ' दा जानाय लोंनाय होनोब्ला बर'नि जानाय लोंनाया गोबां रोखोमनि दं जेरै नारजि अमा अनला दाउ सबाय दाउ बेफोर गासैबो ना नोंथांमोना बेफोर नों नोंथाङा बेफोरनि बागै संनायनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा
औ औ हागोन दे नों नोंथां औ औ दे बिदिब्ला आङो नोंथां सावरायनोसै जोंनि बर'नि मैगं होनोब्ला जोङो अनला खारैखौनो जोङो गिबिसिन मैगं होननानै दोरोङारि मैगं होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां
नोंथां
औ नंगौ बेबायदिनो जोङो अनला खारैखौ बोरै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो मा अन अन जायनिफ्राय जोङो माइरं माइरंखौ सोमनानै जोङो सोमनानै जोङो मेसिन एबा दिंखि एबा उवाल उलालाव जोङो मा उवालाव जोङो मा देनानै लानांगौ आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो जोङो माइरंखौ देखांनानै लानायनि उनाव बेबायदिनो जों अदाबाव सावरायनानै बा आथिखालावथ' जोंना बांसिनानो गेस ओंखारबाय नङा होमबा नों नोंथां औ बेबायदिनो जोङो अरावबा बेबायदिनो गेसाव जोङो सारायखौ होननानै जोङो मा दै होग्रोना लानांगौ जायो नोंथां बेबायदिनो दै होनानै जोङो दैखौ गोदौहोबाय थानांगौ जायो गोदौ होबाय थानायनि उनाव जोङो देनानै देनानै लानाय अन गुन्दैखौ होयो आरोना नोंथां होनानै जोंयो बेबादिनो जोंङो खारै एसे होयो खारै खारै होआबा जों जोंना अनला खारैआानो जाया नामा नोंथां बेबायदिनो जोङो खारै होनानै जोङो मा खारै होखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो अनखौ होबाय होनानै जोङो गथा जाबाय बेबायदिनो जोंङो अनला खारैखौ सङो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो अनला अनला खारैखौ जोङो बेबायदिनो बेदरफोर जेरै अमा बेदर दाउ बेदरजोंबो जोङो संनानै जानो हा हायो आरोना नोंथां औ बे औ बेबायदिनो जोङो अनला खारैखौ जोङो अनला खारैखौ जोङो बेबायदिनो लाथा एम्फौ लाथाखौ जोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो अन औ अनला खारै अनला खारैनि अनगायैबो जोंनि बर'निनि मैगं जेरै जोङो नार्जि होननानै बुंनाय जायो नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ नारजिखौ नारजिया जोंनि बर'निनो मोनसे ओंख्रि बे ओंख्रिखौ जोङो बोरै संयो होनोबा जोङो ओ जिथु जोंनि फाथो बर'नि ओ बर'नि मै मैगं बेबो मोनसे फाथोआ फाथोनिफाय जोंड़ोमा फाथोनि जेंनानिफ्राय फाथो जायखौ जों फाथो बोखांनानै जोङो बिलाइखौ सान्दुंआव फोराननानै गोरान खालामनाय जायो गोरान खालामखांनानै जोङो जोङो मा बेनिफ्राय ओ फोराननानै बेबायदिनो ग्रान खालामनानै जोङो बेखौ नारजि होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो बे नारजिखौ जोङो अमा ओ अमा बेदरबा बेबायदिनो ओरैनो गोजाबो संनानै ज जानो हायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो ओ नारजिखौ बोरै सङो होनोब्ला जोङो नार्जिखौ गिबियावनो जोङो सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो होना नोंथां सोमनानै लाखांनायनि जोङो ओ बेबायदिनो ओ सारायाव होनानै जोङो गुन्दै गेब्ले होनांगौ आरो ना खारै होनानै ओ अमा बा नोङो जि गोसो बे संनानै जानो हायो आरो
औ नोंथां
बेबायदिनो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो ओ बेबायदिनो अनला खारै अनला खारै बेबायदिनो ओ बेबायदिनो नारजिफोरखौ जों आथिखालावबो गोबां जानायखौ नुनो मोनदों बेफोर जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलि बोनाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो जोङो अनला खारैखौबो जोंङ हाबाफोरावबो बाहायनाय जायो जायखौ जोङो जोंना अनला खारै नङाबानो जोंना बर'नि हाथासुनि हाथासुनिया जाया नङा होनोमबा नों
औ नोंथां
गिबियावनो जोङो ओ बेबायदिनो अनला खारैखौ ओ हाथासुनि हाबायाव नांथारगौ जायो आरोना खैना ओ बेबायदिनो बर'नि हाबायाव खैना गोदानखौ जोङो हराव अनला खारै संनो होायो आरोना नोंथां बेबायदिनो संनानै जोङो मा बर बा बरथरानो जोङो जाहोनानै बेबायदिनो हाथाव सुनिखौ जोंनि बर' हाथासुनिखौ खुंनाय जायो आरो ना नोंथाङा औ नांगौ बेबायदिनो जोंनि बर'नि मैगंफोरखौ बेबायदिनो संनाय जायो आरो आ आथिखालाव बेफोर मैगंफोरखौ अनला खारै बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जोंनि बर' समाजावल' नङा गुबुन समाजावबो जोङो संनानै जानायखौ आथिखालाव नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ नंगौ औ बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे बर'नि ओंख्रिफोर संनायनि बागै नोंसाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
औ हागोन नोंथां जोंनिया बर'फोरनि ओंख्रि होनोबाथ' गोबां दोङो जेरै बेयावनो सबायजों दाउ होनोब्ला बेखौ जोङो गिबियावनो सबायखौ सोमनानै लाबाय सबायखौ सोमनानै लानानै बिनि उनाव जोङो दाउखौ बुथारबाय दाउखौ बुथारनानै जोङो दाउनि गांखौ फुबाय दाउनि गांखौ फुखांनायनि उनाव जों दाउखौ फिसा फिसा रोखा रोखोमनि गोदाबाय गोदानानै जोङो दाउखौ गोदानानै जों एवफ्रानना लाग्रोबाय थाव एसे ए होनानै एवफ्रनानै बेखौ साइदाव दोनथ'नानै जों सबायखौ लाबाय सबायखौ लानानै जोङो सबायखौ रुग्रोबाय एसे गोबावै र रुनाय रुखांनायनि उनाव जोङो सबाय खौ आलदा जायगायाव एक्सट्रा खामबावबाय।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आल-आलादा जायगायाव दोनथ'नानै जोङो ओमफाय बेदरखौ एवफ्रानबाय एवफ्राननाय बेदरखौ जोङो सबायजों लगायनानै एवबाय।
नंगौ नोंथां।
सबायजों लगायनानै एव संनानै जोङो बेखौ उ रोखो गोबाव सम गोदौ होबाय गोदौखांनायनि उनाव जों बेखौ जानो हायो आरो। ओमफाय बिदिनो ज गोबां सबाइ दाउआथ' जोंनि बहुद मुंदांखा जानानै दं। जेरै दा रेस्टुरेन्ट एबा हटेलफोरावबो जों गोबां जानो मोनो बेखौ। नाथाय गुबुन हारि संनायनिख्रुइ बर' हारिया संनाया गोथावसिन जायो होननानै जों मिथिना मोनो। आरो जाग्राफोरावबो बुङो। जे जोङो बर'नि आखाइनि संनाय जानाय लोंनाय संनाय खुरनायानो आलदा रोखोमनिखा। बेखौ रावजोंबो रुजु जाया। जोङो बर'नि संनाय होनोबा गोबां रोखो खोमनि दं जेरै नोंथां
औ नंगौ। बेबाय ओ औ नंगौ।
अनला दाउ अनला दाउ सबायाइ दाउ आरो जोंना गोबां रोखोमनि दोंबावो। आरो साम'जों सबाय। आङो साम'जों स सबाय संनायख खौ एसे फोरमायना होनसै सुंद'यै
औ नोंगौ फोरमायना होलाय।
खौ दैनिफाय दैमानिफाय एबा फुख्रिनिफाय लाना फैनानै जों साम'खौ मोजाङै सोमनानै दोननो दैआव सोम-सोमना दोननानै ज जों बेखौ उहुम बिनि खुगाखौ आरो बिनि खिथुखौ गारो गारनायनि उनाव जों बेखौ सोमनानै दोनफिनो जाहाथे बिनि मैलाफोरा ओंखारलाङो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि मैलाया ओंखारोब्ला जोङो बेखौ एवफ्रानबाय जेरै थावआव एवफ्रानबाय एवफ्राननानै जों बेखौ आलदा खालाम लायबाय। आरो सबाइखौ जोङो सोमना दोननानै रुलायबाय रुलायनानै जोङो बेखौ बेजोंनो जमा खालामनानै मोजाङै गोदौहोनै जों बेखौ होग सो गोदौहोनानै एसे गोबावै गोदौ होनोनानै जों बेखौ जानो हायो।
औ नंगौ नोंथां औ नों
बाव गुबुन जानाय लोंनाय नि बागै सावरायनो हागोन नामा?
औ बेबायदिनो जोंनि बर'नि जानाय होनोबाथ' जोंना मा ओ मैथाजों जोङो ब खांख्राइ जायै नङा होमबा नोंथां।
औ जा जायो।
थाजों खांग्राय होमबा गोदोनि सुबुंफोराबो गोबां सुबुं गोदोनि सुबुंफोरा सों फोरनिफ्रायनो ओ जोङो ओ सोलोंबोनाय नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि बर'नि ओंख्रि ओ बेबायदि संनानै जाबोनाय ओ बेबायदिनो जोङो उम मैथादो खांख्राय होनोबा जोङो मैथा मैथाखौथ' जोंनि बर'नि ओ मैगं जायखौ जोङो जोंनि न'आवनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां। जोंनि न'आवनो एसेब्लाबो जों नानै मा मैथा मैथाखौ जोङो फोनानै जानाय जायो आरोना नोंथां बे बायदिनो मैथाखौ जोङो ओ मा बेबायदिनो ना एबा खांख्राइफोरजोंबो जों जानाय नुनो मोनो। जा आरोना नों थां आथिखालाव बे बायदिनो जोंनि। बर'नि मैगंफोरखौ जोङो गोबां ओ टाउन सहराव फोरबो बेफोरबायदि हटेलफोराव गोबां जोंनि बर' सुबुंफोराबो हटेल होनानै गोबां ओ होनानै बेफोरबायदि बर'नि ओंख्रि संनानै ओ होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना आथिखालाव नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर'नि हटेलफोरावथ' गिबियावनो जोङो अनला खारै बेबायदिनो सबाय अनला खारजों दाउ सबाय बेफोरखौथ' जों मोनजाखायोआनो नङा होमबा नोंथां। बेफोरबायदि ओंख्रि संनानै जोंनि बर'नि बर' सुबुं फोरा गोबां जौगा जौगादों आरो गोबां गोबां गाव गोबां रां रांखावरि रांखावरि रजिननानै लानो हादों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नंगौ बे बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा आथिखालाव गोबां जौगादों आरोना बेफोरबायदि ओंख्रि ओंख्रि संनानैबो जोंङो आथिखालाव गोबां फाननायखौबो नुनो मोनदों आरो ना नों थां बे बादिनो गुबुन गुबुन हारिनि सु सुबुंफोराबो जोंनि बर'नि ओंख्रिखौबो जालाङो आरो। गावसोरबा आथिखालाव मा जोंनि बर'नि ओंख्रिखौबो गावसोरबो गुबुन हारिनि सु बुंफोराबो आथिखालाव संना जानायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां औ नांगौ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना थ समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथांजों बर'नि ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ दे। बिदिब्ला होनथ